हेलौ
हेलौ खोनादोंना नोंथां? औ आ होमबा जोंहा गिबियावनो गोजोन बेलासिनि हामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय होमबा ओ दिनैनि बेबायदि सावरायनो लानायखौ जों जागायजेनसै ना? औ होमबा जोंङो बेबायदि। दिनै मोननै टपिक हमदों गिबियावनो दङो जोंहा गोजां बोथोर आरो गरम बोथोर। होमबा जोंङो बे मोननै ओ टपिकनि सायाव जोंङो हो दाय ओ सावरायनोसै ओ जोंङो बुं गोजां बोथोर होनोमबा जोंङो मिथियोदि बेबायदि ओ माबानि। अक अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि ओ बेबायदि। समखौ जोङोओ बेयदि गोजां बो। राव हनाय जायो बे हमाय समाव जोंहा गोबां बेबायदि थान्दा जायो आरो जों मिथिदि गोजां बो बोथोरा बेबायदि जेब्ला गोजां बोथोर हाबो अब्ला जोंङो बेबायदि गोजांनायदों जोंङो ओ सैथारफोर। गानांगौ जायो आरो ओ जोंनि मोदोमा बेबादि गोबां थानदा थायो आरो गोजां बोथोर। बोथोराव बांद्राय बेमार आजारफोर जाया आरो जोंनि मोदोम एबा बडिया। बिबायदि दिहाइद्रेसनाव दिहाइद्रेसन जानांगौ जाया आरो जोंङो दिहाइद्रेसन निफ्राय बासियो आरो जों मिथियोदि गोजां बोथोराव गोबां थान्दा जायो दैफोरा। जायनि थाखाय जों बारा दुगैनो हाबाङा आरो गुसु जायो जायनि थाखाय मोनायाव उन्दुनायाव जोंङो बेबायदि गोबां ओ कम्बलफोर जोङो जोमनांगौ जायो। आरो लोगोसे जों मिथिबावोदि ओ गोजां बोथोरा ओ गोजां बोथोरा जोंनि थाखाय जोबोर मोजां। मानोना गोजां बोथोराव बेबायदि बेमार आजारफोर एबा स्थरफोर जाया आरो सालमाइ जाया माइसुमैफोर जाया जायनि थाखाय जोंङो ओ गोजां बोथोरा जोबोर मोजां। आरो जों मिथिबावोदि। ओ गोजां बोथोराव ओ बेसादफोरा एबा जिखुनु जाया बुस्थु फिथाइ सामथाइ ह एबा ओम बेदर हक एबा मैगं हक जि। खुनु जाया बुस्थुआ बेबायदि थाब सेवा एबा सेवनो थाब सेवनो रोङा। ओ नाथाय फारसेथिं जों। गरम बोथोर बुङोबा गरम बोथोरा ओरैबायदि गोबां ओ गरम बोथोराव गोबां मानसिफोर एबा सुबुं फोरानो गोबां बेमार आजाराव गोग्लैनो गोनां जायो आरो जों मि तिदि गरम बोथोराव मानसिफोरा बांद्राय दिडहाइद्रेसन जायो। जायनि थाखाय मानसिफोरा गोबां लोरबां जायो देहहााया आरो मानसिफोरा मिथियाद दिडहाइद्रेसन जाबा मा खालामनांगौ। ओ जोंङो ओ डिहाइद्रेसनाव दि डहाइद्रेसन जाबा जोंङो बेबायदि दै लोंनांगौ। आरो जों मिथियो बेबायदि गोबां फि फिथाइ सामथाइफोराव बेबायदि दिडहाइद्रेसननिफ्राय बासिनो थाखाय बेबायदि बिदै थायो बिफोर ओ फिथाइ सामथाय बुजाबा जोंङो दिहाइद्रेसननिफ्रय बासियो। आरो जों बिखौ मिथिबावोदि गरम बोथोराव गोबां बेमार आजारफोरा बांद्राय जायो। जों गरम बोथोराव थाम्फैफोर अर जायो थाम्फैफोर अरनानै जों जों मिलिरियाफोर जायो आरो पिएफोर जायो जायनि थाखाय जोंनि मोदोमा गोजाङो आरो जोंङो बेबायदि देहा फाहामसालियाव थांनो गोनां जायो। आरो मिथिबावोदि गोबां गरम बोथोराव बेबायदि फानलु गोसा एबा स्पाइसिफोर जाबा। जोंनि उदैया बेबायदि हजम खालामनो हाया जायनि थाखाय भमिटिं एबा गोबानाय जायो। आरो मानसिफोरा। गोबां हस्पिटाल एबा देहा फाहामसालिफोराव थांनानै बेबायदि फाहामथाय लानो गोनां जायो आरो जों मिथिबावो गुदि बेबायदि। गरम बोथोराव एबा ओ गोबां रोखोमनि बेमार फोरा सोमजिनो हागौ जों मिथिदि गोबां रो रोखोमनि बायदि बायदि बेमारफोर दोङो आरो गरम बोथोराव ओ जिखुनु जाया फिथाइ सामथायाइ एबा बेसादफोरा जोलदि सेवो आरो गरम बोथोराव जोङो बांद्राय बेबायदि स्पायसि एबा मस्ला मस्लि मस्ला मस्लि जानो नाङा आरो फानलु गोसा जानायनिफ्राय जोङो बासायनांगौ मानोना जोंहा उदैया गरम बोथोराव बेबायदि गरम थानाय नि जाहोनाव जोंनि उदैया बेबायदि हजम खालामनो हाया जायनि थाखाय जोङो बमे टिं एबा गोबां बेबायदि फिभारफोर एबा लोमजानाय बेरामफोराव गोग्लैनो गोनां जायो। आरो जोङो बेबायदि गरम बोथोराव मिथिगौदि बेबायदि गामि गामिफोरा बेबायदि ओ गामिफोराव बारा गरम जाया मानोना गामिफोराव गोबां दंफां बिफां लाइफांफोर थायो। आरो औवासुंफोर थायो मानसिफोरा औवा सिङाव एबा बिफां एबा दंफां सिङाव जिरायनानै बेबायदि गरमनिफ्राय बासियो गरम गरमनिफ्राय बेबायदि मोदोमखौ थान्दा एबा कुल लाखियो नाथाय जोङो फारसेथिं टाउनफोराव बुंनो थाङोबा जोङो मिथिगौदि टाउनाव बेबायदि बिफांफोर एसेबां गोबां गैया जायनि थाखाय गोबां बेबायदि गरम जायो टाउन सहरफोराव आरो जों मिथिबावोदि टाउनाव बेबायदि गोबां मानसिफोरा न' सिङाव हाबसोननानै एसि लाबाय थायो जायनि थाखाय गोबां एसिजोंबो गोबां बेमारफोर सोमजियो बेबायदि नेचारेल बारहावा बाहेरनि हावा एबा नेचारेल आबहावानि हावाखौ मोना जायनि थाखाय गोबां बेबायदि बेमारफोर सोमजियो आरो जों मिथिगौदि गरम बोथोराव जों सान्दुं जानो हाया नाथाय थेवबो जोङो बेबायदि फुंनि बा बाजिनि फ्राय एबा मोनानि ओ बा बाजिनिफ्राय जोङो बिसिं दस मिनिट एबा पन्द्र मिनिट जो स जानांगौ मानोना जोंनि खनाया भिटामिन सि नांगौ जायो जाय भिटामिन सिखौ जोङो सानदुंनिफ्राय मोननो हायो बेनिखायनो आङो सानोदि ओ बेबायदि गरम बोथोराव बारा नङाबाबो दस मिनिट पास मिनिट जों सान्दुं जानांगौ मानोना जोंनि खेनाया बेबायदि भिटामिन नांगौ जायो आरो जोङो ओ मिथिबावोदि गरम बोथोरनिफ्राय बांसिन मानसिफोरा थान्दा बोथोरखौ मोजां मोनो मानोना थान्दा बोथोराव बेबायदि बेमार आजारनिफ्राय बासियो आरो गोबां रोखोमनि ओ मैगं एबा फिथाइ सामथाय दोनबाबो जलदि बेबायदि ओ हामा जानो रोङा एबा सेवनो रोङा बेनिखायनो थान्दा बोथोरा आंनि थाखाय मोजांसिन आरो गरम बोथोराव फिथाइ साम थाय हक जिखुनु जाया बेसाद हर सेवनायाबो थाब सेवो आरो जै गाज्रि जायो आरो गोबां बेमार आजारफोरा बेबायदि जोंनि मोदोमाव सोमजियो गोबां बेमार आजारजों जोङो लोबनो गोनां जायो बेनिखायनो ओ गरम बोथोरा बेबाय बां साबजाथाव नङा थेवब्लाबो बेबायदि संसार जानायलाय गरमखौ जोंनो नांगौ थानदाखौबो जोंनो नांगौ ओ ख्लाइतमेद खौबो जोंनो नांगौ मानोना जोङो ओ जानायलाय जोङो थांना थानो थाखाय आरो आबाद खालामनो थाखाय बे मोननै बोथोरखौ जोंनो नांगौ जायो आंनि बुंनो गोनाङा बेसेनोसै नों नोंथाङा बिनि फारसे माबाफोर फोरमायनो सानदोंबा फोरमायनो हागोन
औ नोंगौ नोंथाङा जिबायदि बुंलांबाय जिथु ओ गोजां बोथोर आरो गरम बोथ बेनि सोमोन्दै आं जोबोद मोजां मोनदों मानो होनबा ओ नोंथाङा जोबोद गुवार गोरलै रावजों बेखेवनानै बुंलांबाय ओ हामबाय होनदों नोंथांखौ बेबायदि मोजां मोजाङै बुंलांनायनि थाखाय ओ दायो ओ नोंथाङा जेरै बुंदों ओ नोंथांनि थाखाय जिहेथु गोजां बोथोरा साबसिन होननानै आंनि थाख थाखायबो बिदिनो आंबो गरम बोथोरनिख्रुइ साबसिन गोजां बोथोरखौ ननो मोनो ओ दायो आं बेखौसो बुंनो हास्थायदों जे ओ जोंनि गेजेराव जिथु गरम बोथोर ओ बियो माने ओ गोदोनि रुजुनाय दायो नायोब्ला माने बांसिन गरमा दायो जाबोनायखौ जों मिथिनो हादों गोदोनि समावथ' माने जिहेतु जोंनि आबै - आबौमोन बिथांमोननि बुंनाय बायदिब्ला माने गरम बोथोरब्लाबो दैज्लां बोथोरबाबो माने एसेबां दायो जेरै गरमद्राय जायो बेबायदि गैयामोन होननानै बुङो आरो दानि जोंनि गाव जि गरम बथोरा गरम बोथोराव जि बांद्राय गरम जानाया बिनि खारन खौसो आङो बुंनो सानदों एसे जिहेतु गोदोनि समावहा नायोब्ला माने मानसिफ्रा बेबायदि गारि - मथर बारा इसेबां बाहायामोन गोदोनि दिनावहा बेबायदिनो कारखानाफोर गैयामोन जायनि जाहोनाव माने बार जिथु गुबुंले जायामोन ओ बहाबा थांनोब्ला माने गोजान लामा बिसोर हान्थियोमोन थाबायनानैनो बिसोरो था ङोमोन मोसौ गारि मैसो गारि आरो बेनि अन गायै साइकेल बेफोरबायदि सालायनानै बिसोरो थाङोमोन बिनि थाखाय माने बेबाय दि ओ जिहेतु दानि आबहावा गुबुंले जानाय बेबायदि जाहैयाखैमोन जानांगौ बेनि खायनो माने दानि दिनाव जिथु कारखानाफोर बांबाय बारहावाफोर बांबाय मानसिनि अनजिमा बांबोबाय आरो बिनि अनगायैबो माने गारि - मथरनि उखुन्दैफोर ओ बेफोरजों माने गरमफोरा बारासिन जालांदों होननानै आं सानदों आरो बिनि अनगायै मोनसे गुदि कार'ना जादों मा बिफां-लाइफां दानफायनाय जिथु दंफां -लाइफाङा जोंनो नांगौ बिबांनि बारहावाफोर होयो आबहावा जेरै ओ अक्सिजेनफोर होयो नांगौ जिथियानोखि अखा जोंनि गेजे राव दंफां- लाइफां थागोन अब्लासो अखा फैगोन अब्लासो थान्दा जागोन दा जोंनि मानसिफ्रा माने ओ नोंगौ ओ समजों लोगोसे सोलायनाया फैदों जोंनि मानसिफोरनि गेजेराव गेदेर- गिदेर न'फोर लुदों सोलोंथाइफोर मोनदों गुबुन गुबुन खामानिफोरखौ मावदों बिनि ओ थाखाय माने दंफां-लाइफांफोर दान दों जेरै नै कारखाना कारखानाफोर जोंनि गेजेराव गोबां बेबायदि मुवाफोर नांगौ जानानै फैदों जिहेथु सोलोंथाइबो मोनबाय गियानफोरबो जाबाय बिनिखाय माने गोबां बायदिसिना मुवाफोर दिहुननो सेस्था खालामदों नाथाय फारसेथिं मा फारसेथिंथ' जोंनिथिं मोजाङानो जादों नोंगौ नाथाय आरो फारसेथिं नाहरोब्ला माने आबहावा गुबुंले जानाय बेखौ बो जोङो नुनो मोनदों जिहेतु गरम बोथोर बे गरम बोथोराव जेसेबांखिनि गरम जायोमोन बिनिफ्राय बां सिन गरम जालांनाय बेफोर कारनखौ आं मोनदों बिनिखायनो दायो जिथु होबथानायनि राहाखौसो आं बुंनो सानदों जोंनि गेजेराव जिहेतु गरम बोथोरखौ नोंथाङाबो बारा मोजां मोना होननानै बुंदों बा आंबो बारा मो जां मोना गो जों गोजां बोथोरखौ मोजां मोनो होनना बुंदों दा बे जिहेथु गोरों ओ गरम जालांनाय बेखौ होबथानोब्ला ओ जोङो मा जोङो जेसेबां हायो जों बिफां- लाइफांसो गायनांसिगोन नङा होमबा बिफां - लाइफां जों गायनांगोन जिहेतु ओ गारि गुरा बाहायनाय बेफोरखौ जोंनो नांगोन नाङा नङा नांगोन जोङो ओ दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय सम होसोनो थाखाय जोंनो नांगोन नाथाय माने ओ गोबां लिमिटनि जोङो सलायनो रोंनांगोन ओ जेराव माने लांथाराबा जाया बाहायथाराबा जाया बेबायदियावसो जोङो बाहायनो नां गोन ओ दायोथ' नायोब्ला माने नां नंबाबो नङाबाबो ओरैनो नांनायनि नाङिनि बेखारहैमाने गारिफोर सलायनानै थावफोर फोजोबनाय आबहावा गुबुंले खालामनाय बेफोरबायदिखौ माने नुनो मोनदों ओ बेफोरबायदि खालामनायखौ फोजोबनो नांसिगोन आरो बिनि अनगा यैबो मा जिथु कारखानाफोर सलायनाय बेफोरबायदिखौबो जोंनो नांगोन नाङा नङा नांगोन जोंनि जिथु समजों लोगोसे सोलायनाय जोंनो नांगौ बिबांनि मुवा मुवा बेसादफोर बेफोरखौ जोंनो नांगोन नाथाय गासिबो माने लिमिटनि जानांगोन आरो मा ओ मोनसे प्लाष्टिक, प्लाष्टिक मुवा बाहायनाय बेखौथ' माने ओ जोंनि गे जेराव बाहायैयानो साबसिन होननानै आं सानो। मानो होनबा बे जिहेतु बे प्लाष्टिकखौ ओ फोजोबनोनो हाया जितु सावब्लाबो बिनिफ्राय जिथु ओ गेस ओं खारनाय बा बिनि उखुन्दै बे माने आबहावाखौ गाज्रि खालामो आरो फारसेथिं गारनानै दोनोब्लाबो बि सेवनानैबो थाङा जोबनानैबो थाङा जायनि थाखाय जोंनि हासारफोरखौ ओ फोजोब लांदों। हाफोरा माने जेसेबांखिनि माने हाया मोजां थानांगौ बेबायदि थानाय बेफोरो आबहावाफोरा माने जोंनि गेजेराव सोम माने गरमनि बिफां बियो बांलांदों। बिनिखायनो जोंनि जिथु गरम बोथोर बोथोराव गरम बांनाय बेफोरखौ माने जोङो बेफोरखौ होबथायब्लासो खम खालामनो हागोन बेनिखायनो जेरै जो गोजां बोथोरखौ मोजां मोनो बेबायदिनो जों गरम बोथोरखौबो जोङो मोजां मोन्नाय जालांगोन मानो होमबा जेब्लानिकि जोङो ओ नांगौ बिबांनि बिफां गायगोन ओ जेथु ओ नांगौ बिबांनि ओ गारिफोरखौ बाहायगोन नागौर बिबांनि जेबो जोंनि गेजेराव माने बेओ आबहावाया जों गरम बोथोरावसो माइ आबादफोर खालामो नांगौ बिबांनि आबादफोरखौ खालामो बिनिखायनो आं सानदों मा बेफोरखौ होब्थानाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां होननानै बे आरो ना आरो बेफोरखौ होबथनि थाखाय गोनां बिदिब्ला जोंनि जेथु गरम बोथोरनि फारसे सावरायनाय जों बिसेयावनो दोन्थ'नोसैदांना?
औ औ
औ दे हामबायसै बिदिब्ला।
हामबायसै औ